खोनादों नोंथां
खोनादों खोनादों
अ होमबा जोङो नोंथां एबार जोङो आबहावा आबहावा एबा मिथिंगानि सायाव एसे सावरायनोसै जोंनि आबहावा मानो गुबुंले जादों आबहावाखौ माबायदि जों गुबले जानायफ्राय जोङो खैफोदनिफ्राय जों बासायनांगौ बिनि सायाव एसे सावरायनोसै माने होमबा आं एसे नोंथांनाव एसे सोंनि आङो नोंथां एसे फोरमा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना जोंनि आथिखालाव दा मा होनो जोंनि बारहावाया एसे सोलायदों गुबुंले जादों
जागोन नोंथां जागोन नोंथां जागोन बार खावा गुबुंले जानानै बुङोब्ला जोङो आथिखाल बिथिङाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जेरै आबहावा सोलायनाय होनोब्ला गारि मथर गारि मटरनि बिबाङा बांदों लोगोसे गिदिर गिदिर ओ इन्डास्ट्रिफोर ओंखारदों बेबायदिनो माखासे ओ इन्डास्ट्रिफोर ओंखारनायनि जोहै बै गारि मथरनि उखुन्दै ना उखुन्दैफोर खुनायनि थाखाय जोंनि बारहावाया माने गुबुंले जानो हमदों आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हाबावो दिनै माने बेफोरखौ
औ
आबहावाखौ होबथानायनि बदलै माने जोङो गोबां बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा दानफायनायखौसो माने जों गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां बेफोरनि माने बेफोरखौ दानफायनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बारहावाया गुबुंले जानो हमदों जाय जोंनि बे बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखायनो माने जोंनि अखानि बिबाङाबो ख खम जालांनो हमदों गरमनि गरमनि बिबाङा बांदों गुसुनि बिबाङा खमायदों माने बेफोर मिथिंगानि माखासे जेनाखि मिथिंगा बेफोरखौ जों मोजाङै जों जोथोनै लाखियोब्लासो जों गोग्गो बारहावाखौ मोननो हागोन आरो नोंथां जायखौ जों दिनै बुंनो थाङोब्ला बबेबा लामा होन बबेबा हाद दान एबा अरनबारि होन बैफोर हाग्राफोरखौ दानफायनानै गोबां जोंनि मानसि एबा सुबुंफोरा मा होनो गोदान गोदान हाग्रा दानफायनानै गोदान गोदान न'खर बानायनो हमबोगासिनो दङ आरो नोंथां बेफोर बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जों बेफोरबायदि जोंनि मोजां समायना रमायना मिथिंगाफोरखौ जुदि सानफा एफा सानफा एफा जों दानफायलांबाय थायोब्ला माने जोंनि
बेनोखि मिथिंगानि मोननाय आबहावा ना गरम नै बे गरमा बांबोगासिनो बांबोगोन नाथाय गुसु जानाय जिनाखि गोग्गो बारहावा है बैफोरो माने खमायबोगोन आरो नों थां बुंनो थाङोब्ला जोङो हायोब्ला माने ओरैबायदि खालामनांगौसो एबा गायनांगौसो जेरै दाथ' आजिखालि गोबां सोलिगासिनो दङना जेरै दंफां लाइफां गायनाय बिफां गायनाय बिबार गायनाय जेरै बैफोरखौ बबेबा बाजारै नङाब्ला लामा सेरफोराव जायखौ बुङो नार्सारि ना नोंथां बै नार्सारि बेफोर खुलिनानै जोङो बै दंफां लाइफां आरो मानिबा बेगरफोर बिबारफोर बैफोरखौ जों नार्सारि खुलिनानै जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो लोगो लाज्लायनानै बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ लायोब्ला माने जोङो जोबोद गोग्गो बारहावाखौ मोननो हागोन आरो नोंथां आरो लोगोसे बेफोरबायदि नार्सारि खुलियोब्ला बै आबहावाखौबो मोजां मोनगोन लोगोसे बे नार्सारि खुलिनायजों गावनि लाइफखौबो माने जिउ खुंलांनोबो राहा लामाया ओ इजिलि फैना फैयो आरो नोंथां बेबायदिनो बुंनो हायो आरो नोंथां बिफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों बिफां लाइ फांखौ जोथोन लानायनि गेजेरजों जे आबहावाखौ एबा आबहावानिफ्राय गोग्गो बार मोननो हायो। लोगोसे जाय गारि मथर इन्डास्ट्रि माने बेफोर खौहाय दानगारनो थाखाय जोंहा जुदि गभारमेन्ट एबा मो जां लिडारफोरा जुदि बेफोरखौ दायथ' लायोब्ला एबा गारिफोरखौ मोजां सालायनायनि मोनसे दिडसिसन लायोब्ला जों माने बेफोर गुबुंले बारहावाखौ गोजानाव दोननानै जोंनि गोग्गो बारहावाखौ जों बजबनानै लानो हागोन आरो नों थां बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे ओ जोंनि बारहावाखौ एबा मिथिंगाखौ माबोरै लाखिनांगौ बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हा गोन नामा नोंथां
अ जोंनि बारहावाखौथ' नोंथां हागोन हा गोनां आङो जिबायदि गोदो गोदाय नुबोदोंमोन जोंनि गामि गफाया ओनसोलाव बारहावखौ दा लासै लासै बे फोर बारहावाया हामानिफ्राय हामा जालांबाय दं।
नंगौ नंगौ।
ओ बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ जों गुबुंले जानायफ्राय जों रैखा खालामनांगोन। नांगौब्ला जों गिबियावनो जोङो जोंनि बर' हारिनि मोनसे हुदा दं बे हादान सेफायहैनाय हाग्रा बंग्रा दानफेन न' बां लुनाय। बेफोरजों गिबियावनो गारनो नांगोन जोङो आरो बिदिनो आबादारि खालामनो थाखाय गोबां हाग्रा बंग्रा बंग्रा बिफां लाइफां दानफैनो गोनां जायो बेफोरखौ जोङो होबथानांगोन आरो। आरो बिदिनो जोंनि दा गामि गफाफोराव माबाफोराव गिदोर गिदिर इन्डास्ट्रि बा बानायहैदों बे कलकखाना बानायहैदों बेफोर बेफोरनि थाखाय गोबां हाग्रा बंग्रा दानफैनो गोनां जादों। बेफोरो हाग्रा बंग्रा दानफनायनि जाहोनाव माखासे जिब जुनार थानो जायगा गैयैनि जाहोनाव थैनो गोनां जादों बेफोरखौ जों गिबियाव होबथानांगोन आरो जोंनि जिब जोंनि आबहावाखौ रैखा खालामबाय दं मानो होनबा माखासे हाबा एम्फौ जानानै माबाफोर खालामनानै आबहायाव गासैबो माने मिथिंगाजों नांजाबनाय। सुबुं सुबुङानो जा जिब जुनारानो जा बिफां लाइफाहानो बे गासैबो मोनसे नां जाबनाय माबा दं बिसोरो थांना थाबासो जोंनिबावाया गोग्गो जागोन। जुनारफोरा थांना थाबासो। आं सानो आरो आरो बिनि थाखाय जों बेफोर गेदेर गेदेर कारखानाफोराव गनाय उखुन्दैफोरा जोंनि आबौखौ जोबोर गुबुंले खालामदों आरो बेफोर कारखानाफोरा गनाय दैफोरा दैमाफोराव अ हेगारदों दैमाफोरा गुबुंले जादों बेनो माखासे दैमानि जिब जुनारफोरा थैनो गोनां जादों।
नंगौ नंगौ
फिसा फिसा जिब जुनार बिदिनो जानानै बेफोरखौ बिदिनो आर आरो मानसिफोरा बेफोर दैमाया दैसा दुगैयोब्ला बेराम आजार जादों बिदिनो जोबोरैनो गुबुंले आरो जों गिबियावनो जों मा खालामनांगोन गारि मथरनि बिबांखौ एसे खमायनांगोन गारि मथराथ' नांनायखइ बांगासिनो दं। बांगासिनो दं खमायनाव गैया जाहोनाव गोबां गुबुंले जायो जोंनि टाउन सहरफोराव नायबाथ' सानफ्राव बेसेबां गारि मथर खारो गोबां गुबुंले जायो बेफोराव
नोंंगौ
बिनि थाखाय जों प्रफेसियेन नायनो नांगोन आरो जोङो आरो जों बे जोंथ बांसिन दा जोंनि मानसिफोरा हाग्रा बंग्र बिफां लांफां दानफायनानै फालांगि खालामो बेफोरखौ रैखा खालामनांगोन जोङो दानफायनो खमाय नांगोन नङाबा बिदिबाथ‌ जोङो आरो बारा बोसोर थानाय नङा जों बिदि खालामबाय थाबा जोंनि बिदुङा बांसिननिफ्राय बांसिन बांबाय जों गोलोम बोथोर टाइमाव जोङो थानो हानाय नङा आरो न'फोराव बिदिनो बेराम आराम जानानै प्रेसार आरि जानाय मानसिफोरा थैनो गोनां जागोन आरो आरो जोंनि बे बारहावाथ नों दा जों टाउन सोहर नोगोरफोराव नायोब्ला बारहावाया जोबोर गाज्रि बेयाव मानसिफोरा मोजां मोजां बारखौनो मोननो थाङा
नंगौ नंगौ
गासैबो हाद्रि बाला मा होनो बे उखुन्दै गोजा मोजां माबा गैया आरो बेफोर आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव जोङो समाव बोथोराव जों अखा मोनाखै अखा मोना बेफोरनि जाहोनाव अखा मोनैनि जाहोनाव बिफां लाइफांफोरा माखासे थैलांदों बेनो जों आबाद मावनो जोबोर खस्थ जादों जोंनि आबादारिफोरा जे नांगौ बोथोराव जों जों अखाखौ मोनाब्ला जों आबाद मोजाङै गायनो हाया फिथाइ मोजां मोना बिदिनो बिफां लाइफां थैलाङो बिनो गोबां जाबाय थादों आरो बेनि थाखाय जों जेसेबां हायो बेफोरखौ नोजोर होनानै जों खामानि दामानि मावनांगौ आरो आरो जों बिदिनो जेसेबां हायो जों न' फोराव बिफां लाइफां गायनो नांगो
नंगौ
बे गुबुंले जाहोनाय होबथानोब्ला जों बिफां लाइफां जेसेां हायो गायनो नांगोन जोङो जायगाफोरखौ साब सिखोन खालामनो आरो जोङो प्लास्टिक आरि प्लास्टिक नि थाखायबो जोङो गोबां बिफां बिफांफोरा थैनो गोनां जायो हाफोरा हामा जालाङो प्लास्टिक बेबहार खालामय थाखाय जेरै प्लास्टिकफोरा हायाव थाबा सेवा थबनो बेफोरबायदि बिफां रजवा प्लाष्टिका थाबोला हानि गुनखौ हामा खालामो बिफोरनो जा बिफां लाइफां बिफां माबा खालामनो बेनि जों बेफोर बुस्थुफोरखौ जों दा प्लास्टिकफोरखौनो जोङो मोजां हामा बिदिनो जेराव मेराव गारालासिनो जों सावब्लाबो पलिउसन जायो बेफोरखौ जों मोजाङै बुथुमना दोन्नानै बेफोरखौ जों रि इउस खालामनो हानाय बे खालामनांगौ आरो बेफोरखौ जों प्लास्टिक आरिखौ बेफोर जों नोजोर बोनानै गासै खोबो जों
गासै सुबुंखौ बुंनानै बेफोरखौ जों खालामनांगोन आरो जों
नंगौ नोंथां नगौ नंगौ नंगौ बेफोरनो आरोना जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामनाया जायखौ नोंथाङा बुंलांदों माने जेनाखि दाखोर दाला जेनाखि प्लास्टिक माबा मोनसे खोनादों औ खोनादों नोंथां खोनादों हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां